हेल' अह खोनादों
अह मा खालामदो
आङो ना सायगासिनो दंमोन नोंलाय
ओ दङ र' आंबो ओमफाय जाखांबाय
थ'वाखैनो दोङो इदिनो नोंनाय
अह अह जाखांबाय आं
अह मा इंख्रि
ना मोजाङानो मा मा खाजा जानानै मोजां मोनो
बेदरखौथ' बेदरखौथ' बेदर जानानै मोजां मोनो होमबाबो देहानि थाखाय मोजां नङा बेदरा होमबाबो देयाखो नोंङा बेदरखौ जाबाय थानो लुगैयो होमबाबो सेभ खालामो आरो ना जानायखौ बुहुद माने लुगैनाय बुस्थु उम
दा आरो गरमाव बांद्राय जाबाबो हामा
बांद्राय जानाङानो एसे हिसाबनि बाहाय हायोबाथ' निरामिसखौनो जानांगो उम उम दा जोङो होमबा दिनैनि टप नोंदो नोंथांदो मोनसे टपिक रायलायनि जानाय लोंनायनि सायावनो रायलायनायनि ना उम उम उम उम उम उम उम जोङो माबायदि जानायफोरखौ मेन टेन खालामनांगो बोरै बोरै जानानैनोथ' जोङो दिनै नुदों बहुद नङा होमबा खायसे खायसे माने बेमार आजार जानाय जाना लोंनानैनो नङा होमबा जानायनि दगावनो बहुद जायोथ' बांद्राय बे उम उम एसे जानाया एसेबसे माने सेफलि जानांगा आरो ना गोसो सारा जानाङा आरो
जों आरो मा होनोखौ बांद्राय मा होनो खस्थ' मावि मानसिया बारा जानाङालै
अ जानाय उम जानाय लोंनायाव खस्थ' जेनेबा बांसिन खस्थ' खस्थ' मावनायनि उनाव उखैनायाबो एसे बांद्राय जायो ओमफाय बांद्राय जादों
उम उम उफाय माने ओइ जाय मानसिया खस्थ' मावो जोबोद हार्दवर्क खामो। फिजिकिलि हार वर्क खामो बिसोरबायदि मानसि या जा जा माने जाबाबो एमान ओरै एब दैयारैसोमोन इसोर खस्थ' खामनानै इसनिया। माने खस्थ' खालामनानैसो गोलोमदै सोलोमदै गगारो जाय मानसिया आरो खस्थ' खालामोना इसोरो आरो जानानै दल' थाबा माने प्रब्लेम जायो आरो। एसे एफेक्ट खोलैयो। दा नै दानियाथ' आरो नोङो जानायनि दगाव ग' जायो खायसे खायसे जानिनो ओइ दाख्लै पेरालेस जानाया जों ब्रादारनायजिसोन आदा जायो इबो माने बुहुत खस्थ' खम खामोमोन आरोना इयो। माने इदिनो खुसेेर सुसेराव ओय आ सिनो हाफोरखौ रोगायो मोन होमबाबो ओ आ बा दोङो दोंनाया उम।
अ' बेखाय
इदिनो बेदर सेदर जादोंमोन ना मानो दोखो ओमफ्राय आरो मानसियाबो बाहाय थेनस फ्रन सट्रेसफोराव दोंखायोमोन खोमा।
अ'
माबानांबाय आरो मा होनो बिखो? प्रेसार जानानै दा गोलैना दोङो आरो। खायनो जानायखौबो एस से जोङो एसे दोरज' हमना जानांगो। जानायनि दगावबो जायो आरो दानि जुगावथ' नों हायोबा बांसिन मैगं था थाइगं गोबांसिन न'आवनो जों अरगेनिक खालामनानै जानांगौ आरो ना। अरगेनिं दानिया थ' जों दा दा औ दानियाथ' जों बुहुद हासार होयो माबा होयो मुलि बाहायो मेडिसिन बाहायो। माने बिजनेसखौ साननानै मानसिफोरा
फुरा फैसा नांगो आरो ना। फैसा नांगो होननानै बुहुद माने हासार हासार होनानै बुरजा जा होनानै। मारकेथाव फानो।
मारकेटाव बांसिनानो बांसिनानो मुलि हारिनि बाहायनाय जायो। मुलि बांसिन बाहायनाय जायोना हासार बायदि बे दांद न'नि मैगं थाइगंफोरा न'आवनो जुदि फोनानै मोनजानायफोरा मोजां आरो ना उम। जानानै खामनानै मावना मोजां नोंथां नोंथांमोननि गामियाव इदि मैगं थाइगंनि
जोंनियाव एसे खम ओ खामो ओमफाय जोङो जोंनि साहाथि बुहुद खामो जोंनि साहा एरियाव माने बुहुत खेथि बानायो आरो रेडिमेड। गं थाइगंनि बुहुथ माने जिफोरदोनो माने न'खरखौ खुङो इसोरो। खेथि खालामनानै जोबोद माने जासोयोबो आरो इसोरनिया जायगाया गोजौ ना। जोंनि साहायाव
ओं
जोबोद खेथि खालामो आरो इसोरो मोजांनो मैगं थाइगं ओंखायनो जोंनि बाजारबो जायो सिंग्रा बाजार होननाय। बेयाव आरो मार खमाव मोनो आरो मैगं थाइगंफोरखौ आरो मोजां मोजां फ्रेस फ्रेस गोथां गोथांफोर मोनो आरो मैगं थाइगं।
अ' माला जायो हा -
दिनै जोङो सनि सनिबाद सनिबार सनिबारदो मंगलबार जोबोद गिदिर जायोबा। बा माने गोदिरानो जायो। बुहुत माने बरपेटा सरपेटानिफ्राय माने रडनिफ्राय माने मायस हायनि बिजनि माने मेगं थाइगंफोरबो लाफायोलै माने साप्लाय बुहुद
आ
फुरा खिनियाव मोनो ना। मैगं सायगंफोरखौ माने मारकेटा माने आग आगोलनि बायदियानो आरो ना एसे फुराना एसे माने आगोलनि समखौ गोसोखांलायो आरो थारमाने इयाव हा थायाव थांबा।
होम
आरो ना इ माबाफोराव मा होनो ओइ टक्टादि थाया होनबा टक्टाफोरावसो साल लोंनाय मालफुवादो
अ अ अ अ हाथायावथ' ओरै थायो ओमफ्राय आरो फिथा हमनाय मोनो ना लावदुम फिथा।
अ इदिनो मालपुवा सालपुवा सावनाय।
अ अ
बेबाराव लोंना लामा लामा लोंना फायो आरो माने मोजां नाङो आरो एसे गावखौनो एसे लकेल बायदि नाङो।
अ जोंथिंबो जायो जोंनि थिंबो इदिनो ओ माने गोजाननिफ्राय नङा खाथि खालानिफ्रायनो। रंङियाव नङा रंङियावबो रंङियावबो जायो बाजारा जोंनि जायगा दं मोनसे बर' बाजार होननाय माने बेवहाय बांसिन बर' बर' गोजाल' थायो आरो।
अ अ ओम ओम बबे नोंसोरनि सेरावनो जायोना खाथियावनो जायो नामा बाजार ना?
ओम बाजार जायो रङियावबो बाजार जायो रङि याना देवबार देवबाराव जायो। ओ इथिं माबाथिं हाइवेथिं। हाइवे नङा मारथिं बै भुटान रड थांनाया तामुलपुर लइननि इथिं अ अ इथिंगालि जायो। जबोर गोदोर जायो। ओहो टेन क्रसिं बारनाङा। ट्रेनक्रसिं बारनाङा इथिंनो मा होगोन इथिंबा
बास स्टेन्ड?
बास स्टेनड थिंगालि जायो औ बास स्टेन्दिं खालि जायो बास स्टेनडथिंनि इथिं खना मोनसे रासता दङ घरि दङ घरि बेफारिफोरनिथिं हाबलां नांगौ एसे आ आन्दो जायो आरोना।
बे गिदिर गिदिर दखान दङो रङियावबो बा ना? दखान दखानफोरा गिदिर
बांसिन बांसिन रुङियावहाय दखना दखानफोराबो दंसोयो ओमफ्राय बांसिन हलसेल दामाव आरो बांसिन फाननाय जायो आरो अ
बे खनस्रि खनसे बाय खनसे दख'ना बायनोथादोंमोनलै जोंबो।
अ अ मोजां मोजां मोनो माने बाहाय ब्रेन्डेड ब्रेन्डेड दखनाखौ लान फैयो आरो बेवहाय।
आरो हलसेल दंना दखाना गिदिर इयाव
अ बांसिन दखानानो हलसेलाव दखना फानो।
मैगं थाइगंफोर होमबा ओम ओम ओम मैगं थाइगंफोराथ' लकेलनि फैयागोनदां?
म मैगं थाइगंआबो इदिनो लकेल लकेलबो जायो खायसे आरो माबायो अ अ इदिबो जायो। खिन्थु जोंनि बर' बाजाराव बांसिन लकेलसिन जायो आरो मोजां बे सनिबाराव जायो ओमफ्राय आरो मंगल अ बुधबाराव।
जोंनियाथ' दा नै आङो माला जोंनिया बरमान टु मुसलपुर। माने ओरैबायदि लकेल गामियारिफोरा ओरै लामा लामायाव ओरैबायदि मैगं फानो माने लामा लामायैनो माने मार्केट जायो दानिया जेराव मेरावनो जोंनिया माने मोजां मोजां मैगं। फ्रेस फ्रेस गामियारि बि फाननानै लामा जिङाव जाबायि मुसुलफोराव अफिसफोराव थाङोना। अराया बांसिन बायलाङो आरो अफिसनि मानसिफोरा।
फुंनिफ्राय अ अ अ बेलासि उम उम।
बेलासि बेलासिबा जबाय बरियानो। बांसिन माने बर'फोरखौ जों नुनो मोनो आरोना बांसिन बर'फोरानो फानो
बर' आइजोफोरानो बांसिन दानिया मैगं थाइगं फानो।
बांसिन
मोजांबो खायसे उम फैसा थाखानिबो एसे प्रब्लेम थायोना।
थायो थायो थायो जोंनियाथ' आरो कन्डिसना आगोलनिफ्रायनो एसे गाज्रि ना बर'निया।
उ औ।
जोङो दाबो इक'न'मिकफोराव इमान डेभेलप जायाखैना जोङो आगोल गोलैसोना थानायमोन। दासो बाय
दासो जाहांदो खिन्थु गोदोनि आरो दानि बहुत फाराग नुनो मोनदों आरो।
एसे उम बहुद दडेभलप जादों माने आगोलथ' गैयामोनानो आगोल जोंनि बर'फोरा बहुद माने खायसे निसा बुस्थुआवबो गबबना दंमोन आरो खायसे मान्थलि जौगायाखैमोन। ओ मा होनो इखौ सोलोंथाइफोरावबो इमान जौगायाखैमोन दाथ' नोङो दा गोसो होनायखौ नुनो मोनो आरो ना जोंनिया बर'फोराबो माने बेलेग गुबुन हारि फोरजों समान समान समान समान समानानो दस बोसोरनि उनाव आरो जोंनि बर'फोरा माने खायसे फैसा थाखानि थाखायनोबो थालांनो गोनां जायो खायसे न'खरनि बेकग्राउडा थिग नङा। नङाबा जोंनियावबो माने टेलेन्टेड टेलेन्टेड स्टुडेन्ट थायो आरो।
जायनि थाखाय न'खरनि प्रब्लेमनि थाखाय फरायनायखौ द्रप दोननानै। खामानि मावनो थांनो गोनां जायो नङा होमबा।
औ।
दानो जोंनो दिलाइ दाजानायनि थर मोनदों बेसे फैसा थाङो न'खरा जुदि थिग नङाबा। न'खराव जुदि सोरबा मोनसे रेसपनसिबिलि लानानैखौ जुदि फरायनो होनो हायाबा।
औ गाव हारसिं औ औ। दा जेरैबायदि खस्थ' खालामो। उनाव बे खस्थ'नि गोदै फिथाइखौ मोननो हायो आरो ना।
बिनो आरो अपसनाव माने लाइफआव आं बेखौनो सानो दा खस्थ' खालामबा उनाव आजादि मोनजागोन ना दा इन्जयमेन्ट आरो रंजायोबा समजों लोगोसे खारफायाबा
न'नो खस्थ' मोनगोन माने माब्लाबाबो मोनफिनलाना इफोर समखौ। इफोर समखौ माब्लाबाबो ओम हु जुदि सम थानायावनो जुदि नों मावाबा फर एगजामपोल दा नों सम थानायावनो जुदि खेथिखौ मावना लायाबा नों मेसें बोथोराव माइ आबाद मावबा जागोन
जाया।
जोङो मावनानै ग्रोबनो मेसेंनि थाखाय। बुथुमना लांगोन आरो इदि
सि टेटनि प्रिपेयार खालामदों ना?
सिटेटनि सिटेटनिया दिलाइटनि थाखाय थालांबायलै खालामदोंमोन आं एसे आगोलाव।
अ अ। दे होमबा न' नोंथां औ। गोजोन्थों।